नोंथां औ नोंथां खोनादों औ ओ मोनानि ओंखाम जाखांबाय नामा नोंथाङा?
औ औ जाखांबाय नोंथां ।
औ । आं दायो जाथ'नाय जायाखै संगासिनोसो दायो ।
औ औ ।
नंगौ ओ नोंथाङा मा खालामगासिनो दायो?
आं दं ओरैनो जिरायनानै । दं ।
ओरैनो जिरायना दं । मा ओंख्रि जादोंमोन?
माबादों नाजों आलु जादों नोंथां ।
अ आलु ना ।
औ औ ।
नाया मा ना बायनायना ना गुरनाय ना?
औ बायनायसो नोंथां बायनाय ।
बायनाय ।
औ ।
औ मा ना बुंदोंमोन? मानि नामखौ मोनायो नामा नोंथाङा?
बिदिनो मिरगा ना ।
मिरगा।
अ ओ नोंथांखौ जेन'बा ओ मोनसे सोंथि सोंनो हागोन नामा नोंथां?
औ ।
औ जेन'बा नोंथांनि फन खालामनायनि जाहोना मामोन नोंथां?
औ आं ओरैनो फन खालामदों ओरैनो नङा एसे सावरायलायनो ओ जेरै नोंथाङा औ जोंनि बर' हारिनि फोरबोफोरखौ नि सोमोन्दै जों सानैजों एसे सावरायना सान्दों जेरै जोंहा गोदान गोदान बोसोरनि फोरबो होनबा बुंजायो जोंनि आंगो फोरबो मैखोम गुबैफोरबो जों बैसागु
औ औ नंगौ नोंथां ।
बैसागो बोथोरावहा मा मा जों मा मा खालामनानै फोरबोखौ फालियो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां हागोन ओ बुंनो थाङोब्ला बैसागु फोरबो आ जोंनि रंजानायनि उम रंजानायनि मोनसे दिनै सान नङा होमबा नोंथां?
नंगौ
दायो नङा होमबा नोंथां
नंगौ
अ बेनि उनाव बैसागोखौ गोद दो ओम ओ मा होनो ओ ओ मास मोनसे फालिनाय जायोमोन नोंथां गोदो गोदाय जों खोनाबोदों आरो बिजाबफोराव फरायना मोनबोदों। औ दानिया आरो दानिया बिदिखौ ओ नुनो थांला मिथिनो मोनला जों दानिया बैसागुखौ स्नि सानल'सो फालियो नोंथां। औ बैसागोनि गिबि सानखौ जों मोखौ थुखैनाय सान हिसाबै फालियो नङा होमबा नोंथां।
औ मोसौ थुखैयो।
औ औ मोसौ थु मोसौखौ जेनबा जोङो ओ फुङावनो थुखैनो लाङो दैमायाव अ बेयाव मोसौ थुखैनोलांनायाव गोबां ओम बायदिसिना जोङो बाहायनाय नुनो मोनो जायखौ जोङो जेनेबा फान्थावफोर जेनेबा हालदैफोर बिदि औ बिनिफ्राय उम बिदिनो मोखौ खुखैखांनायनि उनाव मोखौखौ सि खानो थाखाय गोदान दिरुं बाहायनाय जायो। औ बे गोदान दिरुंखाखौ बाहायनानै जोङो मोसौखौ फोथाराव हैनाय जायो दुगै ओ थुखैखांनानै मोसौखौ। औ बिदिनो बै बिब्दिनो बैसागोनि नैथि खालारखौ ओ बै बेयो जाबाय मोखौ थुखैनाया सानसे थांबाय बिनि अखानायै आरो मानसिनि बैसागु फैयो आरो नोंथा।
औ मानसिनि बैसागुआव माबोरै माबोरै खामनाय
अ बे मानसिनि बेैसागुआव जोङो से जानुवारि जाबा फुङावनो जोङो दुगै लोमै जोङो गोदान दख'ना नङाबा फालि लानानै जोङो गेदेरफोरखौ न'नि जायबा बिमा बिफा बेखौ जों खुलुमो आरो जोङो गामिफोराव थांनानै गामिनि गेदेर गोलाव आरो उन्दै गेदेरफोरखौ खुलुमो आरो उन्दैफोरखौ जोङो अननाय होयो। अ थिग बेबायदिनो थिग बेबायदिनो जोङो दाब दाब जायगायाव मोसायो गामि खाथि खाथिफोराव मोसानानै जों बिदिनो जोबथारनायाव गामियाव मोसायो गामियाव मोसानानै जों जा एसे रां माइरं मोनो बेखौनो जमा खालामनानै जोङो हाथाय बाजाराव थांनानै जोङो बेदर मैगं थाइगं बायनानै जों जमा खाना जायो नोंथां।
औ जानाय आ नोंसोर लावखार ओंखाम जानाय बायदि नंगौ
नोंथांमोननि गामि बा नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागुखौ माबायदि फालियो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ आं दायो बुंनोसै एसे फोरमायनोसै। ओरैबायदि नोंथांमोननि ओनस ओनसोलाव जा नोंथाङा ओ जा सिगाङावसो बुंबोनाय बादि बा फोरमाय बोनाय बादि बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो खालामो । बायदिनो फालिनाय जायो । नाथाय आथिखालाव नुनो मोननोसै ओ बैसागो फोरबो फालिनायजों लोगोसे जों दानिया आथिखालाव बैसागो फोरबोजों ओ फांसन खुंलाङो । दानिया बांसिनानो बैसागो फोरबोजों जों दानिया ओ आथिखालाव फांसन खुंनाय नुबोयो । जेराव बैसागु खौ गेवलां मोसानाय बादायलायनाय जायो । गथ'फोर नि बा गिदिरफोरनिबो लाइमोनफोरनि
औ औ
मेथाइ दामनानै केसेटनि मोसानाय होनना बुङो जिहेथु औ आजिखालाव आथिखालाव थ' नै ओ गोनोखोआरि मुगायाव जोंनाव डिजिटेल इण्डिया जाबाय नालाय । दायो बेजों इउटिब फ्राव दामनानैनो इन्टारनेटजों जों मेथाइखो दामनानै मोसालायनाय मोसा सानाय बादायलायनायबो जों फांसनफ्राव नुनो मोनो । बेनि उनावहाय ओ फांसनाव मेथाइ खनगिरि हांख्रायनाय लिंहरनाय जायो । मुंदांखा मुंदांखा मेथाइ खनगिरिफोरखौ लिंहरनानै जों बेहाय एसे मेथाइ खनहोनाय जोंहा रंजानाय जायो ।
औ ओमफ्राय नोंथाङा बैसागुआव रंजाफेरदों ना?
नंगौ आं साममोन बोसोरफ्रोबो आं जेथियानो सम मोनो जेब्ला आं सम मोनो आं बैसागोनि से थारिखआव आं न'आव थानाय जायो ।
औ औ
थारिक न'आव थाबा आं गामियाव लाइमोन फोरजों ओंखारफायो । ओरैनोसै आंबो सासे लायमोन दासिमबो बेनिखायनो औ बेखायनो आंबो ओंखारनाय जायो गथ'फोरजों बा आंनि लोगोफोर बा आंनि बिदामोन फंबायमोन गासै जोंबो जों ज'है रंजायो बा बिनानावमोन थायायो गामियाव बिसां बिथांमोन जोब बो आङो जहै खाम सिफुं सेरजा बेबायदि लानानै जों बर'नि गुबै दामग्रा आइजें बेफोरखौ लानानै जों खाम दामना सिफुं सुनानै जों मेथाइ खननानै जोङो न'खर न'खर हाबनानै जों बेदर भाजाफोर जानानै रंजायो मेथाइ खननो मोसायो बेबायदिनो जों बैसागुखौ
बैसागआव थिग बदि बदिनो जोङो माइब्रानि जुमाय संनानै जौ लोंनानै जेनेबा रंजायो नङामोन
औ औ नोंथां औ बिदिनो बिदिनो नोंथाङा एसे फोरमायगोन नामा जौ सं जौ माइब्रा जौखौ जों माबोरै सङो माइब्रा बिदैखौ जों माबोरै बानायो नोंथाङा रोंगौ नामा माइग्रा बिदि संनो
औ नोंथां आं माने माइब्रा बिदै संनायखौ बारा एसे मिथिया माने संनो मोना बे मोननाया थेवबो नोंथांनो आं जाय एसे मिथिगौ बेखौनो एसे फोरमायनो सानदों नोंथां औ जों माने ओ माइफोरखौ माइफोरखौ गोबां रोखोमनि रोखोमनि गायो जोङो माइब्रा गायो गोबां नाम दङ नङा होनबा रनजित अन्जना बिदिनो न'खराव एसे माइब्रा गायो बे माइब्राखौनो जोङो बैसागोफोराव लों जुमाय जोंङो मागोफोराव फिथाफोर जानो थाखाय जों गायो बिदिनो माइब्राखौ सौवो। माइब्रा जौखौबो जेनेबा ओंखाम बायदिनो सङो नङा होमबा? बेयाव माइब्रायाव जोङो ओ ओ संखांनायनि उनाव माबा मोनसे प्लास्टिक एबा माबा मोनसे आगजुआव जों एरननानै दोनो बेखौ गुसु जाहोनो थाखाय ओं बेनि बिनिफ्राय बे गुसु जाबा जोङो बे एमावखौ नोंथाङाथ' मिथिगौ खोमा माने एमाव एमाव होब्लासो जौवा जायो नङा होनबा? नोंथां उम। बे एमावखौ माने आं ओ बानायनो मोनफेराखै जेनेबा खोनानो मोनदों बे एमाव गम माइब्रायाव बारा एसेबां होआ आरो नोंथां एसे जेनेबा एमावखो थाइसे नङाबा थाइनै बिदिल' होयो होननाय होनोमोन।
नंगौ बांद्राय बांसिन एमाव होदोंबा गोखा जायो औ गोदै जाहोनोबा औ जौ बिदैखौ गोदै खामनोबा बा जाहोनोबा एमाव फिथाइखौ एसेल' होनांगौ मोनसे बा मोननैल' बा खावसेल' होनांगौ आरो बिदि
औ औ आं खोनानो मोन्दों माइब्राखौ माइब्रा फिनायबो होननाय खोनायो। बिदि नोंथां
माइब्रानि फिनाय बेखौ खोनायोबा नोंथाङा
अ माइब्रानि फिनाय
औ बेखौ ओ खोनानो मोनदों बोसोर बोसोर दोनलायनो माथो
औ नंगौ नंगौ जौ बिदै बायनो बोसोर बोसोर
औ बोसोर बोसोर दोनब्लासो ओ लोंनो मोजां थावना मोजां मोनो बिदि होननाय खोनादों नोंथां खोनादों माने आंबो बिदिनो ओ गुबुननि न' खाथिफोराव बिदि नुफेरबाय
औ आं एसे बेखौ फोरमायनोसै आं एसे बेखौ मोनथियो। नोंथाङा जेरै सिगाङाव फोरमायबोदों बे माइब्रा बिदैखौ बा माइब्रा जौ खौ माबोरै सङो बा माब्रै बानायो बेबायदिनो बानायनानै बेखौ आ जिखुनु आइजें जेरै ओ औवाजों हेबनाय आइजें
औ औ
आ जोंनि ट्रेडिसनेलि बानायनाय गोदोनि आबै आबौ मोनाबो बेबायदिनो बानायोमोन दानियाथ' जों प्ला स्टिक मोनो प्लाष्टिक मोन्ला यो नङाबा गोदोनि प्लास्टिक मोनै समावहा बेखौ थालिर बिलाइ बा मार्सिट बिलाइजों बेखौ ओ खोब ना दोननो हायोमोन गोबाव समनि थाखाय औ बेखौ माइब्रा खौ संनानै ओ जौ खौ संना आ बेबायदि आइजेंआव दोनना हानांगौ प्लास्टिकनि बा खुनु बाल्टिं जिखुनु बाल्टिंफ्राव जों दोननानै खौ दांनो नाङा बेखौ नोंथाङा माला सोंलोंगोन हमनाला ओ बे खौ नै बोसोरनि उनाव लोंगोन सानदों दिहुनगोन अब्ला नै बोसोर सिम बेखौ दांनो नाङा बिदि बिदिनो दोनना होबाय थानांगौ औ बिदिनो दोननो हानानै बिनि बिदैया ओंखारबाय थागोन एसे एसे एसे एसे बिदै ओंखारबाय थायो ओमफ्राय नै बोसोर बा से खावसे बोसोर उनावहाय
औ औ
गाबा
औ औ
कालार होनना बुङो गाबा सोलायो जेरै माइब्रा बिदैया गुफ फुर जायो। संहांनाय समाव बा नोंथाङा संनाय नि सा मास मोनसे बा ओ नै मास उनाव लोंबा बेखौ दिहुनना नायबा बि गाबा गुफुर बा एस जारौ महरनि बा जारौ गाबनि जायो नाथाय नै बोसोरस सिम नोंथाङा बेखौ लाखिबा बिनि गाबा ओ गोसोम गोसोम एसे गोजाहां जायो गोज जा नङाबा गोस
औ आं खोनानो मोनदों बिदि बोस दोननायाव मायबा जेनबा एम्फौ फोरबोय माबायो होननाय
औ एसे एम्फौ थायो बे एम्फौआ मोजां एम्फौस बेयो मुलिनि मुलि बादि फौसो बे गाज्रि एम्फौ नङा। बे मोजांसो औ बे फौ थानायखायनो बियो बांसिन गोथाव जायो बेखायनो माइब्रा बिदैया जेस सेबांनो गोजाम जागोन बा बोसोर बोस सोर जागोन बोसोरनि गोजाम जागोन बिस थांनो नोंथाङा माइब्रा बिदैनि बेसेनखौ बांसिन मोनगोन। बेनिखायनो दायो भारत सोरखारनिफ्राय गनायथि मोननाय जि आइ टेक मोनदों माइब्रा बिदैया बेबादिनो ओ जि आइ टेक मोननायखाय जों दायो बेखौ जों भारोत सोर कारनि फ्राय लाइसेन्स दिहुननानै ओ जों बिनि गनायथि मोनबाय नालाय गावबा गावजों फालांगि खामनो थाख फाय जों बेखौ लाइसेन्स लाइसेन्स दिहुननानै जों बेखौ बेफारबो खामनो हायो दा बिदि बानायनानै जौखौ आं खेबसे आं खनसे मोनलोंदोंमोन बे जौआ जाबाय मायब्रा बिदैया नै बोसोरनि माइब्रा बिदैमोन जोबोद मोजांमोन जोब बुहुबद गोदै
औ औ औ औ नोंगौ नोंथां नोंगौ ओ नोंथां मा होनो नोंथांजों आं बैसागोनि बागै सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों नोंथां
नोंगौ नोंथां जोंहा समा जाबाय दा नोंथांजों सावरायना जोबोद गोजोननाय मोनबाय
आंबो नोंथांजों सावरायनानै औ जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथां दे बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय नोंथां दे ।